औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय।
नोंनिसिमबो नोंथां।
अ ओ दा नोंथाङा एसे बोथोरनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन नामा
बोथ-बोथोर माने माबायदि बोथोरखौ बुंदों नोंथां?
जायखि जाया बोथोर मा मा बोथोरखौ लानानै सु-बर' सुबुंफोरा फोरबोफोरखौ फालियो आरो मानि थाखाय फालियो।
ओ जेरैहाय बोथोर बुङोबा जों गोजां बोथोरखौबो हमना लानो हायो। गोजां बोथोर गोजां बोथ बोथोराव जों गोजां बोथोरखौ जों बर'फोरा ओ मागो गोजां बोथोराव जों मागो फोरबोखौ फालियो। जेरैहाय बेवहाय मागो फोरबोआव जों बर' सुबुंफोरा आबादनि आबादथिलिनि ओ फसल बेगर एबा फिथाइफोरखौ दैखांखांनायनि उनाव ओ जेबोब्ला खामानिफोरा जोबस्रांजोबो अब्ला जोङो मागो फोरबोआव फिथा सावनाय ओ फोरबोखौ फालिनाय जायो। बेजों लोगोसे जोङो मागोजों लोगोसे जोङो मागोआव जोङो बोथोरजों लोगोसे जोङो मागो फोरबोआव बेलागुर सावनाय जायो। मागोआव आरो लोगोसेनो गोबां रोखोमनि फिथा सावनाय जायो जेरैहाय बे मागोबो सावनाय फिथाफोरा फिथा सिथाव फिथा हासुं फिथा ए थाब फिथा लावदुम खायसे खायसे ओनसोलाव फिथा लावदुमखौ ओ फिथा हुखुमाबो होननानै बुंनाय जायो।
औ औ।
नोंथांमोनिसिम नोंथांमोननि ओनसोलाव बोरैहाय बैसाओ मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
अ जोंनि जोंनि जोंनि साइडआवबो बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो जेरैबायदि नोंथाङा होनदो मागो फोरबोआव बिदिनो उ बेलागुर माइ जो माइ हाखांनायनि उनाव बर' सुबुंफोरा गावखौ जेनेबा रंजानायनि खराग बा जानाय जानाय लोंनायनि खराग हिसाबै फालिनाय जायो जेरैबायदि बेफोर मागो फोरबोआव बे माइ हाखांनानै नारा थानाय दुब्लिखौ लाबोनानै बेलागुर सावो। बेलागुर बानायनानै गामियाव औ गामियावबो सावनाय जायो आरो न'खर न'खर गावबा गाव बानायनानैबो सावनाय जायो आरो बे बेलागुर स बेलागुर सावनाय ओ औ बर'फोरा बेमार जे बेरागुर साव्ला गामिनि बेमार आजार बा गावनि देहानि बेमार आजारा खारो होननानै फोथायो बर' सुबुंफोरा। बेखायनो बेलागुरबो सावनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे ओ लावखार ओंखामबो जानाय जायो जेरै
थ फोरा माइरं खांनानै बा फैसा खांनानै बिदिनो बेदर बायनानै माइरं बायनानै ओ बबेबा दैमा सेराव बा हाखर सेराव थांनानै लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो। आरो बेवहायनो गथ'फोरा बेलागुरबो बानायनानै बा न'सा फिसा बानायनानैबो बे सावनाय जायो आरो बेवहायनो बिसोरो थायो उन्दुनानै बिनि न' फुङाव सिखारनानै दुगैनानै बेलागुर सावनानै फैयो बेसोरो न'आव। आरो बे औ बेबायदि बिदिनो फिथा फिथा सावनाय जायो, आरो बेदर ना बेदर बिदिनो जानाय जायो आरो बेवहाय जौ गिसि जौ गोरान बिदिबो संनाय जायो। नोंथाङा औ नों- नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों फिथा एन्था फिथा गुमा आरो सिथाव बेफोरखौबो सावनाय जायो आरो। नोंथांमोननिथिं, ओ बेफोर फिथाखौ बानायनायनि सिगां जेरैबायदि मानसि गोथैनो बावनाय गोथैसि बावनाय बेफोरबायदि हुदाया दङ ना नोंसांमोनथिं?
दङ नोंथां बिदिनो ओ इब गोथ फिसि बावनाय फिथाखौ बेयाव बहाय जेबो सि सिबिं नारेखल जेबो होलासिन
औ औ उम
गाव अ अ गुरि ओ अनगुरि अन गुन्दै गोजाजोंल बानायनानै ओ गोथै सियाफोरनो बावनाय जायो नोंथां।
औ औ। नंगौ। जेरैबायदि नोंथाङा होनदो जोंनि साइदावबो बिदिनो बानायनाय जायो। आरो नोंथांमोननिथिं एन्थाब फिथाखौ मा मा बा मा माजों बानायनाय जायो, आरो माबोरै बानायनाय जायो खोन्थाना होनो हागोन ना नोंथाङा एसे।
जोंनिथिं एन्था फिथाखौ एन्था फिथा सावनो थाखाय जोंनो गुबै ऐ माइब्रा माइरं नांगौ जायो एन्थाब फिथाया माइब्रा माइरं। बानायजानाय मोनसे फिथ दा बेवहाय फिथाखौ जोङो ओ माइरंखौ जोङो सोमनानै ओ देना लानाय जायो। देना जाल्ला लाखांनायनि उनाव। फिथाखौ देना लाखांनायनि उनाव ओ जोङो ओ साराय जा एबा ओ टावा जा बेवहाय जोङो, ओ गावनो बेसेबां नांगौसेबां जखानि ओ अन गुन्थैखौ हरनानै जोङो बेवहाय सिबिं एबा खायसे खायसे सुबुंफोरा नालेंखर खायसे खायसेफोरा गुर मेथाइबो होनाय जायो। बेखौ होनानै लासैहै एरखांनानै बेखौ थन्नानै सावनाय जायो। बियो गोलाव गोलाव महरनि जायो।
ओ मिथिनाय लावज्रिथद्राय
जाबनाय महरनि। जायो
ओ बे मागो फोरबोआव नोंथांमोननिथिं मान होलाय लालायनाय दङ ना
औ जोंनियाबो से मागोनि से खालाराव अ ओं जे जेनेबा मान बावनाय जायो।
औ औ
गावनि आलासि माइ बाय बाहागिखौ खुलुमनाय जायो। ओ लोगोसेनो गावनि बिमा बिफा मान बावनाय जायो ओ फुं समाव। ओ दुैस्रां लोबस्रां खालाम खांनायनि उनाव गसाइनि सेराव आर'ज गाबखांनानै बे मान बावनाय हाबाफारिखौ जागायनाय जायो आरो
औ औ।
नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो नामा?
औ जोंनिथिंबो बिदिनो मागोनि से थारिखाव गोबां बिदिनो गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अना अनाय बिदि आरो गेदेर गेदेर सुबुंनो आर'नाय बावनाय आरो बोराय बुरै बोराय बुरैफोरनो ओंखाम ओंख्रि जाहोहैनाय बिदिनो हुदाफोरा दङ आरो बिदिनो खालामो। आरो गोदो गोदाय औ औ बे मागो फोरबोखौ फालिनायनि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेराव आरो गामियाव खौसेथिबो खौसेथियाबो फैलायो गावजों गाव।
नंगौ नोंथां।
आरो गामि गामि बेरायनानै फिथा जालायनाय फिथा साहा लोंलायनाय बिदि हुदाबो दङ आरो बेदर जाहैलायनाय। नोंथां नोंथांमोननिथिंबो औ औ औ।
मानि थाखाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ ना, बेदरखौ मानि थाखाय जायो होनोब्ला ना, बेदर जानायनिथ' जेबो बिदि रिजोन गैया बाट मानो होनोब्लाथाय जेरैबायदि आबाद मावखांनानै बर' सुबुंफोरा गावनि मेंगानायखौ बा गोबां खस्थ' खालामखांनायनि उनाव जेरैबायदि मागोखौ रंजानायनि फोरबो होननानै सानना लानाय जायो। बेबायदिनो बेयाव बेवहाय रंजानायनि फोरबोल' फालिनानै मा जानो बेयाव जानाय लोंनायबो थाफायो लोगोसे आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा जाबोनाय लोंबोनाय आरो गावनो ओ नागिरनानै जाबोनाय बेफोराव जोबोर रोंखा राखाखामोन। आरो बिदिनो बर' सुबुंफोरा गावनि न'खरावनो फिसिनाय दाउ, अमा बेफोरखौ जाहाथे गामियावबो खौसेथिया फैलायो जानाय लोंनायनि गेजेराव बेफोर बायदि साननानैनो माने जालायो लोंलायो होनना सानो आरो नोंथांनि बादिब्ला
थारैनो नोंथां। आंनि आंनि बायदिब्ला जों मागोआव ना, बेदरखौ जिहेथु मागो बोथोराव गोजांनाय बो थोर जेहेतु गोजांनाय बोथोराव जे जिहेथु मागोआ जायो नालाय बेवहाय जों सुबुङा ओ गोजांनाय गोजांनायनिफ्राय बारग'नो थाखायबो जोंखौ देहाखौ माने देहाखौ गरम खालामनो थाखाय थाखाय जोङो ना बेदरखौ जानाय जायो लोगोसे ओ जों गोजांनायनिफ्राय एसे हेफाजाब मोनो आरो लोगोसेनो जों बेवहाय मागोआव ओ जौ गोरान जौ गिसि ना अमा दाउ हांसो ओ बोरमा बायदि बायदि बेदर जानाय जायो आरो गावनि देहा खौ गोजांनायनि फ्राय रैखा खालामनायजों लोगोसे जों जिहे थु आबाद मावनानै में मेंनायखौ मेंनायखौ बावगारनो थाखायबो बे ओ बे जे बि बि जाना लोंना रंजा जानानै मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो लोगोसेनो मागो फोरगोआव फोरबोखौ गुरखियाफोराबो बिदिनो ओ बिदिनो मागो फोरबोखौ फालियो। जेरैहाय गुरखिया एबा लावखार फोराबो बिदिनो न न ओ माइरं मागिना एबा फैसा रां रां बुथुमलायनानै जमानो होम मागो फोरबो फालियो बिसोरो बिदिनो मागो फोरबोखौ फालिनायजों लोगोसे मागो फोरबोआव सावनाय बेलागुर बेफोरखौबो बिथांमोनानो गुरखिया माबाफोरानो खामनाय जायो।
औ औ नोंथांमोननिथिं गुबुन हारियाबो बर' हारिनि अनगायै गुबुन हारियाबो बेफोरखौ फालिनाय नुबोदों नामा नोंथाङा?
औ जोंनिथि जोंनि जोंनि माने बेलागुरखौ गुबुन गुबुन गुबुन माने अ असमिया एबा एसामिस हारिफोराबो बयलागुरखौ सावनाय जायो।
औ औ।
सावनाय खायसे खायसे खायसे मेथाइफोर दङो ओ बेफोरखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ
एसे
बेफोरखौ गासैबो औ गासैबो मेथाइखौ मिथिनाया मिथिया ओ जेरैबायदि बेरागुर जुनायाव ओइ ओरैनो मेथाइखौथ मिथिया खिन्थु बुंनाय जायो आरो जेरै बेमार आजारा खारथों बेमार आजारा खारथों। आरो जोंनि नखरनि मोजां जाथों बेफोरबायदि सावनानै आरो जै जै लावखार लावखारफोरा जै जै मोनजाथों जै जै जाथों अरायबो बिदिनो माबानाय जायो आरो आं माने जोंनि साइडआव बिदि मेथाय एसेबां खना आं जा मिन्थिगौ बेखौ बुं बाय आरो नोंथांमोननिथिं माबायदि खननाय जायो।
जोंनि थिं ओरैनो गथफोरखौ रंजाहोनो थाखाय
औ।
रंजाहोनो थाखा
बिदिनो बोराय बुरिफोरा मे थाइ खननाय जायो आरो
अ अ माबायदि खननाय जायो?
मेथाइखौथ आं दा गोसोआव गैया
अ अ बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय जोंना समाबो जाबाय
नोंगौ नोंथां।
औ दे बिदिब्ला औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम उम।